औ औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांसो ओ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ओ आरो बे आयदाया जाहैबाय औवा जोङो औवाखौ ओ जोंनि समाजाव माबोरै बाहायो एबा मा मा हाबायाव बाहायो बेनि सो मोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै लांदों।
ओ औवा होनोब्ला नोंथां ओ औवायानो जाहैबाय ओ जोंनि मिथिंगायाव मोननाय मोनसे दंफां। ओ जाय दंफांखौ जोङो ओ बांसिनानो सुबुंफोरा जोङो न' लुनाय गोदोनिफ्रायनो न' लुनाय बेखौ बाहायबोदों, ओ न' लुनाय होनोब्ला नोंथां ओ जोङो बांसिन सुबुंफोरा ओ औवाखौ लानानैनो ओ न' लुबोदों। आरो जोङो बेखौ औवा औवाखौ लानानै न' लुबोदों आरो बेजों जोङो थाबोदों। ओ औवा होनोब्ला जोङो औवाखौ जोङो गोबां ओ खामानियाव बाहायनाय जायो, ओ बेफोरनो जाबाय जोंनि ओ न' लुनायाव ओ बा न' लुनायाव खुन्था खुन्था हिसाबै बाहायो।
औ।
जेंलाब बा ओ न'नि इन्जुर। बेफोर बेफोराव बाहायो ओ बेफोरखौ मारै बाहायो होनोब्ला जोङो ओ औवाखौ गिबियावनो औवाया गोबां रोखोमनि थायो ओ औवायाफोरा जाबाय औ ओ गुबुन गुबुन जायगाथिं गुबुन गुबुन रावै बुङो। जोंनिथिं बुङो औवा गुरखा बुङो ओ थायउवा बुङो, बेफोरबायदि बायदि बायदि आरो बेफोर खौ जोङो औवाखौ जोङो गिबियावनो जोंनि ओ न' लुनायाव जोङो ओ नांगौ जखायै जोंनि खुन्थाफोरखौ सुना लानानै जोङो बेफोरखौ ओ दानस'यो बा हास'यो बेनिफ्राय जोङो ओ बेफोरखौ औवाफोरखौ न' लुनायनि थाखाय जों बेफोरखौ गायनानै लायो। गायनानै लानायनि खुन्थाफोरखौ गायनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ बेरा हिसाबै जोङो औवाखौ बेरानि जखा हिसाबै जोङो ओ औवाखौ हास'नानै लानानै जोङो बेखौ ओ खायफाया गुबुन गुबुन राहायै गुबुन गुबुन आदब बाहायनानै गुबुन गुबुन बानायो। नाथाय ओ बांसिनानो जोङो ओ औवाखौ दानखावनानै जोङो ओ जिरनानै जोङो बेखौ ओ फिसा फिसा खाथि खाथि बानायनानै जोङो बेखौ ओ मोनसे माबायाव जोंनि नांगौ हिसाबै जोङो हेबनानै लायो आरो हेबनानै ला जोङो बेखौ ओ जायनो जेसेबां गुवार नांगौ बा जेसेबां जेसेबां नांगौ बेखौ जोङो माबानानै जों बेराखौ बानायो बानायनानै जोङो बेयाव बेखौ जोङो न'आव खवायना होयो खवायनानै जोङो बेयाव ओ हा लिरनानै जोंङो थानो हानाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि जायो आरो औवाखौजोंङो ओ न लु नायनि ओ आलदायै जोंङो बेफोरखौ जोंङो ओ आरांगा बानायनाय ओ आरांगा माने टेबोल बानायनाय जग्रा सियार बानायनाय आरो गोबां गोबां गोबां गुबुन गुबुन ओ डिजाइन जेरै बिबार बानायनाय औवाजोंनो बिबार बानायनाय आरो ओ जोंङो जाग्रा औवाजोंनो जाग्रा देक्स बानायनाय बे बेफोरबायदि ओ औवाखौ जोंङो बाहायो आरो जोंङो औवाफोरखौ खौ ओ जोंङो दरजा हेबनाय बा दरजाबो बानायो
औ
औ ओ नोंथांमोननिथिं औवाफोरखौ ओ माबोरै बाहायो आरो माबोरै मा खालामो बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
जागोन नोंथां आं फोरमायगोन दा जोंनिथिंहाय ओ औवाखौ बांसिनै मोननै रोखोमनि मोननाय जायो मोनसेखौ जोंङो औवा गुबै होननानै बुंनाय जायो जाय एसे फिसा फिसा फिसा बांद्राय बाराद्राय फिसाबो नङा एसे मिडियाम गेजेर खन्दनि आरो मोनसेखौ जोंङो औवा बुरखा होननानै बुङो जाय एसे गोरासिन बे मोननैखौ जों बांसिनै मोननाय जायो दा औवा गुबै बै औवा मिडयाम जखानिखौ बुङोब्ला बेखौनो जों बांसिन हाबायाव बाहायनाय जायो जेरै न लुनाय खुन्थिया बानायनाय आरो उखुम नि ओ माखासे थाम होनाय औ जेंलाब बानायनाय बेफोराव बेखौ बांसिन बाहायो आरो बबेबा दैमा दैसाखौ बारनो थाखाय जोंङो आफाद दत्त दालां बानायोब्ला जों बे औवा गुबैखौनो बाहायनाय जायो आरो बे औवा गुबैखौ खौ आबाद मावनोब्ला ओ जोंङो एसे मोजां एसे मिडियाम लेभेलनि दै थानाय एबा जाय जायगायाव जोङो आबाद मावोब्ला एसे मोजां रोखोम जायो बे जायगाखौ सायखनानै लानाया गाहाम मानो होनोब्ला बियो हा सिंनिफ्राय जेसेबां दै दङ बेखौ बोखोना लाजोबो दा बे जागायजेननायाव हौवा गुबैनो खमैबो स्नि दाइन बोसोरसिम नांगौ जायो बेनो ओ मोजाङैहोजोबनो बैसोगोरा जाहैनो एबा मेचयर जाहैनो नाथाय मोनसे ओरैबायदि सम फैयो जे बिनि बिनि रजजेनन्नायखौ जों जेब्ला दानसनानै खामानियाव बाहायो आरो गोदान रोदोमफिनो बेनो बोसोरसे बोसोरनै गाहामल बिनो सम नांगौ बेनि गेजेरावनो बियो गाहाम रोखोमै मिसोर जानाय दा बिनि गुबै जाहोना जाहैबाय औवाया हा सिङावहाय माखासे ओ गावखौनो गोरा खालामनानै लागोनो थाखाय ओ गोबां गुवारहासिम हालाखै खमैबो बाजि मिटारसिमहालागै बिनि रोदाया गोजानाव थाङो बे बाजि मिटारसिम गोजानहालागै रोदा थांनो थाखायनो बेनो गोबां सम समनि गोनांथि जायो आरो बे समावहाय बेहा जेरैबो मुरा जायो आरो बे मुराया ओ गासिबो जयै गावजों गाव नांजाबलायनाय आलदा आलदा नङा बेबायदि दा जेब्ला बियो गोजान गोजाननिफ्राय दै बुथुमनानै जहा मोननो हायो अब्ला बियो गोजान खिलिनाय जेनाखि औवामोन बेखौ थाबैनो गोलाव गेदेर आरो गोरा खालामनो हायो थिक बेबायदिनो ओ औवा बुरखायावबो बेबायदिनो जागायजेनन्नायाव गोबां सम लायो नाथाय जागायखांनायनि उनावहाय बियो जुदि मुराया गिदिर जाबायब्ला गावखौनो ओ थोजासे दै सो बोन- नानै लानो हानाय बेहा केपासि जायोबा बियो गोदान रोदोम हरो आरो जेनाखि ओ देरनांगौ सममथि देरनांगौ बेयो बेखौहाय सर्ट काट समावनो खालामनानै लानाय जायो आरो बे औवा बुरखानि जेखि गोदान खिलि जेननाय जायखौ जों औवा मेवाय बुङो बेखौ जोंनि बर' समाज आवहाय ओंख्रि हिसाबैबो जानाय जायो आरो बेयो मोनसे दोरोङारि हिसाबैबो जोङो बाहायनाय जायो दा जोङो गुबुन गुबुन ओ हादरसाफोराव जों जेरै नुनो मोनो नागालेण्ड अरुणाचलफोरावहाय बे औवा मेवाइखौहाय हासार हिसाबैबो बिथांमोना बाहायनाय जायो दा औवाजों जोङो ओ जोंनि थांना थानाय न' बां लुनायल' नङा बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलावहाय ओ जोंनि टाउन ओनसोलनि बायदि न' बां गैया ओ गामि ओनसोलाव बांसिनानो गुजि जौखोन्दोआनो औवाजों बानायनाय न' जोङो मोननो थाङो ओ
औ औ
न'नि बेरा ओखोसिं निफ्राय लानानै ओ धोरोमनि बाथौ लुनाय बे आ लुनाय बारिनि जेवरा लुनाय आरोबो माबाफोर बिफां लाइफांफोर गायोब्ला मोसौ मोसानिफ्राय बेखौ होबथानो थाखाय आय ओ माय बेरा बानायनाय बेजों लोगोसेनो ना फि ना सानानै जानो थाखाय सेन बानायनाय खखा बानायनाय फल' बानायनाय आरो दैज्लां बोथोरावहाय ओ खोथियाफोर रोगानो जोङो खोथिया रोगाग्रा मोनसे बाथि बानायनानै लायो आरो बेजों लोगोसेनो मैबो जोङो बानायनाय नुनो मोनो आबाद मावनायाव बाहायनाय आरो मै दांगुरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जायफोर खामानियावहाय जोंनो एसे ओ हिबि एबा गोरा खामानियाव जोङो गोमा गोरा खामानिनि थाखाय जोङो औवा बुरखाखौ बाहायनाय जायो जेरावहाय एसे बांद्राय गोरा गोरा नाङा बेवहाय जोङो औवा गुबैखौ बाहाय नाय जायो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला सेनबानाय- बानायनाय आरो जेखाइ खबाइ बानायनाय दारा सान्द्रि ओ संग्राय बेफोरखौ जोङो औवाजों बानायजोबनाय जायो मैगं खादा बानायनाय बेफोर गासैयाव बो जोङो औवा गुबैखौ बाहायनाय जायो आरो बियो ओ जोङो ज जेखेन जेखाइ खबाइ मैगं खादा सं ग्राय बेफोरखौ जुदि जोङो बानायनो रोङोब्ला बेनिफ्राय जोङो गाहामैनो रां आरजिनो हायो
औ
बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो ओ न'फोरावहाय मोसौ मोसा दङब्ला बे मोसौ मोसाखौ खाबथानो थाखाय जोङो मोनसे खुदिया बानायो आरो बे खुन्थियाखौ जोङो औवा बोरखानि हौवाजों बानायनाय जायो। बेजों लोगोसे आरोबाव ओ जों नुनो मोनोदि ओ औवाखौहाय ओ जोंनि बर' समाजाव ओ सोरबा सुबुङा जुदि रुंसारि जाना नानै थायोब्ला बेखौ बोगारनानै गारहनो थाखायबो जोङो औवाखौनो ओ मेन हिसाबै बा गुबै हिसाबै बेवहाय बाहायनाय जायो बेजोंनो बेहाय जाय सुबुङा रुंसारि जादों मुलामफा मान बावनानै जोङो गारहैनाय जायो बिनि बादैबो ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावखांनानै मेसें बो जों जेब्ला आबादखौहाय जोङो आबाद फोथारनिफ्राय बोखांफिनो बोखां बेनि उनावहाय जोङो बे माइखौ एबा आबादखौहाय जोङो फोराननो थाखाय औवाजोंनो बे बानायनाय दारहा बा ओ मोनसे गुवाल रोखोमनि औ बेखौहाय जोङो बिनि सायाव फोराननानै फोराननाय जायो। आरो फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ दोननो थाखाय औवाजोंनो बानायनाय। मोनसे दुलि होननानै बुंनाय जायो जोङो माइ बाख्रि बायदि गल गल बेवहाय जोङो दोननाय जायो आरोखि बेजों लोगोसे जोङो गोदोनि समाव नुनो मोनबावोमोन दि ओ दासिमबो जों नुनो मोनो गामि ओनसोलाव जायफोर ओ बोरायबाय बुरैबाय बिथांमोना औवानिनो लावथि थखन बाहायनाय जायो। आरो बे लावथि थगनजोंनो थुनानै बिथांमोना ओ बहाबा बहाफोर गोजानावथ' थांनो हाला बिथांमोना ओ न'नि लांगोनाफ्राव बेरायनो। जायो आरोखि बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे खोथाखौ जों मख'नो हायोदि ओ गोदो गोदाय दानि जुगा ओ साथा फैयो एबा अखा हानायनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनो अखा सिजानिफ्राय बे समावहाय कफ्रि हिसाबै जोङो औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन। जोङो औवाखौ खफ्रि हेबनाय जायोमोन। आरो फुख्रिया मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया गांजे मा महरनि दङ। आरो मोनसेया थुखि महरनि दङ मोननैबो नाथाय औवाजोंनो बानायनाय बेनि बेबादिबो नोंथां बुंनाय बायदि जोङो दासिमबो गामि ओनसोलनि न'खर न'खर जोङो नुनो मोनोदि ओ खायफानि न'आव उन्दुग्रा बिसिनानिफ्राय लानानै। जिरायग्रा ओ ओ आदार जाग्रा एबा जामुं जाग्रा ओंखाम जाग्रा सियार टेबोलखौ दासिमबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। आरो बिथांमोना बे आरांगा एबा जिरायग्रा बेफोर बिसार खौहाय गुबुन आरोबाव मोनसे रोखोमनि औवाजों दिहुननाय जायो। दैखौ जोङो ओ माब्लाबा बबेबा बबेबा जायगायाव बुरै थखन होननानैबो जोंनो बुङो एबा गारला लावथिख होन्नानैबो जोङो बुंनाय जायो। गारला औवा बेबायदिबो बुङो ओ बे औवाजोंनो बिथांमोनहा बानायनाय जायो। दा दारहा आरो माखासे ओ ओ साथाय बेरा जायखौ जोङो इन्जुर हिसाबै बाहायो बिफ्राय जों गामि ओनसोलाव खम नुयो नाथाय सोहोर ओनसोलाव साथाइ बेरा होननाय मोनसे जों इन्जुर मोननाय जायो बे इन्जुरखौ बाहायनो थाखाय मोनसे रोखोमनि औवा दङ आरो बे औवाया फिथाइ थायो आरोखि
औ औ औ।
ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बांसिन नुनो मोननो थाङा मानो